आ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ ओ मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो। आङो नोंथांजों मा होनो जोंनि बर'फोरनि न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दै सो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दे हागोन।
औ औ। जोंहा बर'फोरा न'खौ ओ मा होनो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव खारलाङोब्ला गोदानै लुहैफिननाय जायो आरो जायगा सायख'नानै लानानै। ओमफाय बिदिनो जोङो फास्टआवनो गाव गाव गाव मा गावगा बागावनि न'खौ गालांनायनि उनाव गुबुन जायगायाव न' लुहैग्रोयोबा जोङो फास्टआवनो बाख्रि न'खौ लुहैग्रोनाय जायो आरो। बिनि उनावसो सानजाहाथिं लुग्रोयो आरो बाख ख्रिखौ बिनि उनावसो
औ।
जोङो न'मा न'खौ लुनाय लुनायनि थोजासे जखा दोननानो दोननानै लाखायो आरो साहाखैजाय बिनि उनाव गोजान जायगायाव खारलाङोब्ला मा मा होनो गोजान जायगायाव खारलांनांगौ जायोब्ला गावनि सुबिदा बायदियै न'खौ लुनानै लानाय दङ आरो। जोङो लुनानै लानो हायो ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो मिथिस'हायै समनिफ्रायनो मानसिफ्रा सोदोमस्रियाव थांनानै थानायनि थाखाय जुजिनायनि गेजेर जों बोहैबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो दिनैबो मानसि सोदोमस्रिया उदै सुफुंनो थाखाय सिगांग्रो साननो गोनां जायो आरो जों बर' माहारि गासिबो मानसि माहारियानो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो सानग्रोनांगौ जाखायो।
औ नोंथाङा औ।
ओमफ्रायहाय बिनि थाखायनो जोङो बर' हारिया माइनि बाख्रिखौ थांना थानायनि रांखान्थियारि राहा आरो राहानि थाखाय गुबै नेरसोन होननानै साननानै लानाय जायो आरो। बाख्रिखौहाय बिनि अनगायैबो सोरबा न'खरनि बाख्रि अनजिमा आरो बाख्रिनि गेदेर उन्दैखौ नायनानै बे न'खरनि रांखान्थियारि हालोदखौ मोनथिनो मोननाय जायो आरो। बाख्रिया जुदि एसे गिदिर गो ओ गिदिरयै गोलावै बा माइ बुरजा जानायबा बेखौ माहाजोन दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम थानाय न'खर होननानै गोदोनि सादाव गोदोनि दिनाव साननानै लायोमोन आरो बाख्रिफोरा ओरैनो थेलेबलेब फिसाफोरबा बांद्राय रांखावरियाव मोजां नङा बिस्रा न'खरा इफोरबायदि साननाया जायोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
बिनि उनावहाय बाख्रिखौ लुखांनायनि उनाव साहाथिंजाय न'मा न'खौ लुनाय जायो आरो जोङो जोंनि बर'फोरा। गोदोनि दिनावबो लुबोदों, दानि दिनावबो न'मा न'खौ जों साहाखैजायनो लुनाय खौ नुनो मोनखायो
औ
नाम न'खौ जिदाइननिफ्राय नैजि नैजिबा मुसिमहालागै गोलाव लुयोमोन आरो गोदोनि दिनाव दाथ' गोबां गोलावबो जेनेबा सल्लिस फुट थ्रिस फुट बेबायदि न' लुनायखौ जों नुनो मोनसै साहानि न'मा न'खौ आरो न'मा न' लुयोब्ला बर' बर'फोरनि गेजेराव फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियाव थानाय खुन्थियानि खोमा एबा जां ख्लायाव दिरुं खानायनि नेम गैयामोन आरो गोदोनि दिनाव। मानोना बर' बर'फोरा फोथायोमोन दि बिबायदिब्ला फारनै मुदा खुन्थियानि खाथिनि खुन्थियाया मोखाङाव दिरुंजों खाबथायायोब्ला बारहुंखाजों जुजिनानै फेर फाथिनानै थानाय जायो होननानै फोथायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथा औ
बेयो नेम आरो फोथायनाया मा होनो जोंनि खाथि खाला थानाय गार' राफोरनि गेजेरावबो दङ आरो।
बिनिफ्राय न'मा न'खौ इन्जुर दुमस'नानै ख'थाथाम खालामनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव। बे खथाथामनि गावबागाव मुं दंखायो सानजानि खथाखौ इसिं बानायनाय जायोमोन आरो। गेजेरनि ख'थाखौ अखं होननानै बुङोमोन। आरो सोनाबनि खथाखौ खफ्रा होननानै बुंनाय जायोमोन आरो। आमफ्राय दोहोन सम्फथि गोनां न'खर जायोब्ला एबा न'खरनि मादाव हाबा जा जायो सेंग्रा मानसि आरो मावग्रा मानसि थायोब्ला बिसोरनो आलादायै न' गंसे लुनानै होनाय जायो आरो। बे न'खौ खोला हाथिं लुनाय जायो बे न' खौ सौरा न' होननानै बुंनाय जायो आरो। बे न'आव गोजाननि बाहेरा बाहेरानि मानसिफोर एबा आलासि आलासिफोर फैयोबा बे न'आव बे न'आवनो फुथुनाय जायो एबा जिरायहोनाय जायो आरो। बियो गोदोनि बर'फोरनि आरो आथिखालनि आथिखालावबो बेबायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो। गोदोथ' गोदो दाहोना रुवान्थि थानो थाखायबो बे न'खौहाय लुनानै दोननायखौ जों नुनाय नुबाय थाखोमोन बर'फोरा सौरा न'आ बर'फ्रा सौरा न'आव गुबुन न'फोरबायदिनो बेखौ लुनाय जायो आरो। दस्रा न'फोरबायदिनो एखेहैनो लुयो आरो। सौरा न'आव थानायनि उनाव गोजाननिफ्राय फैनायालासि फोरखौ सिथ्लायाव दडाइरेक्ट हाब ओ हाबफैनानै बे न'आव सोनाय जायो आरो आब्रुथि गोनाङैहाय। बिनि उनावहाय जोङो आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो गोदोनि समाव मोसौजोंनो आबाद मावनानै जायोमोन नालाय बिनिखायनो जोङो मोसौनोबो गलिनि मोसौ थाग्रा न' गलि लुनानै होनाय जायो आरो गलियाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मानोना ज जों आबादजों थांनानै थानाय मोसौजोंनो सोनारनानै थायो आरो मोसौआनो जोंखौ आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो बिनि थाखायनो जोङो मोसौनो थाग्रा न' लुनानै होनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समावबो लुयोमोन आरो दानि स समावबो जों बयनिबो न'खराव मोसौ गलिखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि समाव बे मोसौ गलिखौ बाख्रिनि खाथियावनो लुयोमोन नाथ थाय दानि दिनाव उम जोङो एसे न'नि जानगाराव लुनायखौसो नुस सै आरो दानि दिनावथ' गोदान माबा जो ओंखारनायजों ट्रेक्टरफोर ओंखारनायजों जाबजों जोङो मोसौखौनो सोरनिबा सोरनिबा न'आव नुनो थांलि थांला नुनोनो मोनलायाबावसो
औ औ औ
बिदिबा आंनि बुंनांगौआ एसेयावनोसै नोंथां जोब्बायमोन।
औ दा नोंथांनि न' बर'फोरनिल' नुलाय खान्थिनि सोमोन्दै ओ गुसुंङैब्राबो बेखेवना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायहर बावदों। ओ दा गोजोननाय थाबाय नोंथांजोंबो आङो गुसुङै ओ बिदिनो बिबार खुलि एबा दंफां फुलि खुलिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ माने ओ बिबार फुलि एबा बिबार खो बिबार फुलि एबा आ दंफां फुलिनि खुलि होननानै बुङो जायखौ इंराजियाव नार्सारि होननानै बुंनाय जायो नोंथां। औ दा बे नार्सारिया आ दानि ओ गोदान आथिखालनि मुगायाव मोनसे ओ ओरैबायदि गोहोम खोख्लैनो हादों जि माने गासै जोङो ओ गोनोखोआरि आदबजों ओ बिफां लाइफांखौहाय बे ओ नार्सारियाव इंराजियाव नार्सारि बुंनाय जायो ओमफ्राय ऐ बेबायदिनो बर'आव बेखौ आ बिबार फुलि खुलि एबा ओ माबास ओ बेबायदिनो बेखौहाय माने दंफां फुलिनि फुलि बाख्रि होननानैबो बुंनानै बर'आव बुंनाय जागोन आरो नोंथां दा बेखौ खुलिनायनि गेजेरजोंबो दिनैहाय ओ जोंनि माखासे मानसिफोरा ओ गोबांथार ओ बेसेन गोसा दंफांफोरखौ फाननानै बेसेन गोसा बिफांफोरखौ फाननानैहाय माने आ गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो आ बेखौ निसय खालामोबोला बेफोरखौ ओ मोनसे थांखि लानानै ओ बि थांखिनि नोजोरजों जुदि बेखौ मावनो लायोबोला माने जोङो सानो माने गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांनानैहाय माने बिफां फुलि बेबायदिनो बिबार फुलिफोरखौ लायनांनाय नोङा जोङो बिदिनो गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरखौ ओ खालामोब्ला जोङो ओ माने गोबांथार बिफांफोरखौ जोङो गायनो हागोन। बेफोरनिफ्रायनो बे बिबार खुलि नार्सारिनिफ्रायनो जाया जोंखौहाय माने ओ ओ मदद खालामगोन आरो जोंबो मदद खालामनायजों लोगोसे बेफोरबायदि बिफांफोरखौ दाम गोसाफोरनि बिफांफोरखौ ओ बेयावहायनो खाथियावनो मोनोबोला जोंबो गोजोननाय मोनो आरो। नाथाय दोनै जों नुनो मोनो बेफोर बिफां फुलि बिफार नार्सारिफोरा दोनै ओ जोंनि बर' जायगाफोराव खाथियाव गैया। आरो गोबांथार बर' जोंनि ओ मानसिफोरा बेखौहाय बांद्राय ओ गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय गुबुन गुबुन हारिखौ जों दोनै नोजोर होयोब्ला बिनिफ्रायदि गोबांथार रां आरजिनो हायो ओमफ्राय बिनिफ्रायबो गोबांथार ओ खामायनो हायो बेखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा ओ जोङो बेखौहाय नोजोर बोनानै जोंबो जोंनि हारिनि मानसिफोराबो बेखौहाय मावनो आखायाव लायोबोला बेफोरबायदि नार्सारि बिफां फुलि, बिबार फुलिफोरखौ खुलियोबोला जोङो समायना-रमायना मोजां गोजान जायगानि बिफां-लाइफांफोरनि फुलिफोरखौ लाबोनानै बे जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै दोननो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बेजों लोगोसे बेल' नङा जे नोंथां माने बियो मोनसे ओरैबायदिबो माने जाय मोनफेरनो फैयै हारिनि बिफां-लाइफां फुलिफोरखौबो बे नार्सारि होननाय जायगायाव मोननो हानाय जायो आरो नों थां। बेनिखायनो आं सानो जोंनि हारिनि मानसिफोराबो बेखौहाय मावनो गोसो होयोबोला ओ आखायाव लायोबोला माने निस्सय बिनिफ्राय गोबांथार मुलाम्फा मोनगोन ओमफ्राय बेबायदिनो गोजान गोजान गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां फुलि, बिबार फुलिफोरखौ दा लाबोनो ओ नाजानानैहाय ट्राइ खालामनानैहाय माने बेखौहाय बुथुम नानै दोननानै जोंनि मानसिफोरनो नुफेरै बिफां फुलि, नुफेरै बिबार फुलिफोरखौ निस्सय जोङो जोंनि ओ थागिबि मानसिफोरनोबो जोङो फोरमायनानै एबा सिनायथि होनानै होनो हागोन आं सानो आरो नोंथां।
औ औ
ओ बिबार फुलि एबा बिफां फुलि बाख्रिनि नार्सारिनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम गुसुङै सावरायनाया आंना बेनो दा ओ नोंथांनिसिम जोबोर ओ गोजोननाय जासिबाय माने नोंथाङा बेबायदिनो मोजां सम होनानै बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ खोनासंनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय मानोना नों थाङा जोबोर मोजाङै आंनो फोरमायनानै होनायनि थाखाय आरो। बिब्दिब्ला गोजोनथों नोंथां
औ औ गोजोन्थों दोनथ'